आं फुंबिलि समनि फुंबिलि गाहाम हालायनायखौ नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय थाबाय।
औ औ औ थारैनो नोंथा
औ औ नोंथांजों आं दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो कल हरनाय जादोंमोन नोंथां। आङो दा बुंनो हागोन नामा?
हागोन हागोन नोंथां हागोन थारैनो।
बिदिब्ला जोङो जोंनि बर' हारिनि जि आबाद मावनाय। बे आबाद मावनायनि सायावनो सावराय
औ थारैनो।
ओ हो बिदिब्ला गिबियावनो आङो नोंथांनो जोंनि जि बर' हारिनि आबाद मावनाय बेनि सायाव एसे फोरमायग्रोनि
औ औ औ औ थारैनो।
ओ नंगौ नोंथां थारैनो बर' हारिनि आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला जो आबाद मावनायाबो जोंनि हारिनि थांना थानायनि मोनसे राहा होननानै जोङो बुंनो नांगोन।
औ।
ओ गोदो-गोदाय समनिफ्रायनो जोंनि हारिया आबाद आबाद मावनानै न'खर संसार बायदिसिना जों गथ' गथायखौ फरायनो जानाय लोंनाय बायदि न'खर संसार दैदेननायखौ नुनो मोनदों।
मानो मोनो।
गोदो गोदाय समनिफ्राय जोंनि बिमा बिफाया जोंनि आबै-आबौआ माने गावनि न'खरावनो जाखिनि माय आबाद मावमोन बेबादिनो गोदोनि समाव माने जोंनि न'खरनिनो जिब-जुनार जेरैहाय बोरमा मोसौ बायदिसिना बेफोरनि खिजों बा बानायनानै
औ।
खालामनानै हासार बानायनानै एसे ऐनै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनगोनो।
मानो औ।
आाबाद मावनाय होनना बुङोब्ला जोङो गिबियावनो बुंग्रोनांगोन जे गोदो-गोदाय समनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनाय ज बेफोर माने खायसे खायसे जों फारागथिखौ। खाथिखालनि समाव जोङो नुनो मोनसै
मोनो मोनो
दिनैहाय गोदो-गोदायनि जि आबाद मावनाय बैफोर आबाद मावनायाव जोंनि आबै-आबौमोना मोसौजों नांगोलजों हालेवनानै जिखिनि एसे एनै से दब्लायनै बा बिगासे बिगानै बेबायदि आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। बैफोर समाव ओ समाव जोंनि आबै आबौमोना जि आबादाव मो बेफोराव माने मोसौ खि बोरमा खिफोरखौ ज' खालामनानै बे फोरखौ फोराननानै हासार खालामनानै माने मोजाङै आबाद मावनानै जोङो बायदिसिनाखौ दिहुननायखौ जों नुनो मोनो। बैफोर समाव बेनिखायनो जोङो गोबां बैफोर समाव रासायनारि हासारफोरखौ जोङो मोननो थाङामोन। एबा संनो थाङोमोन बेबायदिनो जोंनि आबाद गोदो गोदायनि आबादारि बेबायदि रासायनारि हासार जेरै एम्फौनि मुलि फिथाइ देरनायनि मुलै बिबार बारनायनि मुलै बायदिसिना बेफोरबायदि जेबो मुलि बा भिटामिन खौबो जों नुनो मोनामोन आरो गोदो गोदाय।
औ औ नोंगौ।
बैफोर समनि फिथाइया गोदो गोदाय जि आबाद मावबाय बैफोर समनि फिथाइ बा मैगं थाइगं बायदि सिनाफोरा जोबोर माने गोग्गो जायोमोन। एबा जाय फिथाइ सामथाइ एबा मैगं थाइगंफोरखौ लानानै जों देहायाव माने मोजां बोलो एबा भिटामिन बायदिसिनाखौ जों मोननो हायोमोन आरो जोंनि देहा सोलेर मोदोम थिग बेबायदि फिथाइ सामथाइ एबा मैगं थायगं जानायनि जेबो बेमार आजार जाया एबा जेबो माने जाहोनाव जों देहा सोलेराव बेमार आजार सोमजियामोन होननानै जोङो बुंनो
औ नोंगौ।
आथिखालनि समनि जि आबाद बेखौ जुदि जोङो बुंनो थाङोब्ला आथिखावलाव जि आबाद मावो गोदो गोदाय समाव जों जि आबाद फोथाराव आबाद मावबोदों। आथिखालनि समावबो जों बे आबाद फोथारावनो आबादखौ मावबोगासिनो दङ। जायनि जाहोनाव बै फोथाराव हासार बायदिसिना खमायलां नि जाहोनाव माने बैफोर ओ हायाव बा दिनैनि दिनाव बैफोर हायाव जेबो रासायनारि हासार होआब्ला जों जेबो आबाद मोननो थांलिया एबा जेबो आबाद जालिया।
जालिया औ।
जायनि जाहोनाव जोंनि हाबादारिफोरा आबाद मावनायनि सिगां सिगांनो बैफोर हायाव गोबां हासार होनो गोनां जायो। बेफोर हासारखौ होनानै जोङो आबाद मावनो गोनां जायो। बैफोर नानै जोंहा मावनायाव एबा बायदिसिना जोङो ओ माइग्लिफोरखौ फोनानैबो एबा बायदिसिना जोलैनि बेगरफोरखौ फोनायनि उनावबो बैफोर बेगर एबा जोलैफोरा फिसा फिसा रज'नाय लोगो लोगोनो जों बेफोराव गोबां रोखोमनि बायदिसिना होनांगौ जायो। थाबैनो दंफां देरनायनि ओ भि भिटामिन दंफाङा जुदि एसे देरोब्ला बिबार लानानै भिटामिन मोजां फसंनायनि थाखाय बिबारनि भिटामिन बिबारनि फिथाइ जानायनि थाखाय फिथाइनि भिटामिन। आरो फिथाइ थायोब्ला एम्फौ बायदिसिना बानो हायै थाम्फै सोबनो हायैनि बेयावबो मुलै आरो
औ
आरो फिथायखौ खानानैबो फिथाइ थाब मोनैनि माने बैफोराव जों बायदिसिना कालार बायदिसिनाफोरखौ जोङो लगायनाय खायसे खायसे जों आबादारिफोरखौबो नुनो मोनो।
मोनो मोनो मोनो।
आथिखालाव जोंङो आबादारिफ्रा आदब खायदाजों माने आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो।
औ
नि जाहोनाव दिनैनि जोङो फिथाइ सामथाइखौ मैगं थाइगं जोङो जुदि बाजारनिफाय बायना लाना फैनानै नोङाबा सोरबा सासे आबादारिनिफ्राय फायना लाना फैनानै गोरलैयैनो सुवा लाबासिनो माने जानो हाया ए एबा मै गंखौ बायना लाबोबा बेखौ मोजाङै सुनानै संनानै खावना जायाब्ला बैफोरनि एम्फौ मुलि बा बायदि बायदि भिटामिन होननायफोरा जुदि बैफोर फिथायाव माने नांनानै थायो एबा बैफोर फिथाइखौ जायोब्लानो बै जोंनि देहा सोलेराव नांनानै बैफोरायाव नांनानै थानाय थायसे बिजानुखौ माने जोंनि सोलेराव गाज्रियैनो बेमार सोमजिनोबो हागौ आरो आथिखालाव बेबायदिनो बेबायदिनो आथिखालाव बायदिसिना बेमार जानायखौ जोङो नुनो मोनबोगासिनो दं
औ औ
बेनिखायनो बेनिफ्राय गोदो गोदायनि जि आबाद मावनाय आरो दानि जि आबाद मावनाय बेनि गेजेराव जोङो माने गोबां फारागथिखौ नुनो मोनो आरो
औ औ
दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामि ओनसोलाव दाइनजि जौखोन्दो आबादारि फोरानो आबाद मावो एबा जोंनि गामि ओनसोलाव दियैसिमबो आबादजोंनो सोलिनानै थानाय न'खरफोर दङ जाय बिथांमोनखौ जोङो बिथांमोनाबो गावसोरनि न'खरखौ दैदेनलांनो थाखाय गावसोरनि गथ' गथायफोरखौ फरायहोलांनो थाखाय बा सोलोंथाय होलांनो थाखाय बा गावसोरनि नांनाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बायदिसिना खरसफोरनि थाखाय माने बिथांमोनाबो आबाद मावनानै फालांगि खालाम
बिथांमोनाबो माने बेबायदि आबाद मावनो गोनां न'खर संसार दैदेननो थाखाय बेनिखायनो बिथांमोनखौबो जोंनो बुंनो हाया मानो होनना बुङोब्ला आथिखालनि समफोराव बिथांमोनाबो माने बेबायदि बायदिसिना होआब्ला माने आबादफोरखौ बुंनो हाया बेनिखायनो बिथांमोनाबो मानि थाखाय बा न'खर संसार बायदिसिना दैदेननो थाखाय बेबायदि रासायनारि हासार होनानै आबादखौ मावनो गोनां जाबोदों
जादों जादों औ
नोंथां बिबुंथिखौ मोननो लुबैदों नोंथांनि ओनसोलावबो हयथ बेबायदि आबादारि फोर थाखाफागोन जाय जोंनि ओनसोल फोराव गंफ्रोमबो गामियावनो बेबायदि आबादारिफ्रा थाखायो आरो बांसिन जौखोन्दोआनो जों दिनैनि दिनावबो माने आबादजों सोलिनानै थानाय गामि ओनसोल नङा होमबा नोंथां नोंथांनि सोंथि सोनो नागिरदों नोंथांमोननि ओनसोलाव जाखिनि आबादारिफोर दङ एबा जिखिनि आबाद मावग्रा सुबुंफोर दङ बिथां बिथांमोनखौ नोंथाङा बा दिनैनि आथिखालनि जिखिनि आ मावबोबाय मोसौ बोरमा बायदिसिनानि खिखौ हासार बानायनानै जि आबाद मावबोबाय बैबायदि बिथिंजों आबाद मावनायखौ नुनो मोनो ना दिनैनि जि रासायनारि बा जिखिनि दिहुननाय रासायनारि हासार बायदिसिना हासार बेफोरखौ होनानै आबाद मावनायखौ नुनो मोनो बेखौ नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलनि जि आबाद आबाद मावनाय बे आबाद मावनाय होनो हागोन नामा नोंथां
औ थारैनो नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो गोबां रोखोमनि जोङो जोंनि बर' सुबुंफोरखौहाय जोंनि ओनसोलाव ओ गावनि ओ जिउ खुंलांनाय राहायाव ओ जिउ खुंलांनाय बिथिङाव जोंहा ओ गोबां आबादारि ओ मा होनो बेखौ ओ आबादजोंहाय एंगारलायनो हायै सोमोन्दो थानायखौ जों नुनो मोनो दा जोंहा जोंनि गामि ओनसोलावहाय नोंथां बुंनाय बादिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ दाइनजि गु जि जौखोन्दोखौनो जोंहा आबाद मावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय थिग बे रोखोमैनो जोंहा गोदोनि आरो आथिखालनि ओ जानोखि आबाद मावनाय बिखान बिनि बागै सोंदों नोंथाङा जानोखि जोंनि ओनसोलाव माबादिहाय मावनाय जायो नंगौ ओ दोहाय जों नुनो मोनोमोन जोंनि ओनसोलावहाय ओ मोसोल मोसौ हालिजोंनो जोंहा हालेवनानै ओ जोङो आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन बायदि रोखोमनि आबाद मावनायखौ मैगं थाइगंनियानो जा आ जानोखि जोंहा आ दैज्लां बोथोरावथ' माइ आबाद मावनाय जायोना थिग बे रोखोमैनो माइ आबाद फोरखौ जोंहा दैज्लां बोथोराव मोसौजों मावनाय नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखाल जों ओरैबादि जाबोदों जोंहा दिनै समनि आंखाल नङा होमबा नोंथां औ औ जायनि जाहोनाव जोंहा मोसौजों एवोब्ला जोंहा ओ गोबां सम नांगौ जायो से बिघा हाखौ जोंहा ओ गोबां सम लानांगौ जायो जायनि जाहोनाव दिनै जोंहा समजों खारफानांगौ जायो दिनैनि दिनाथ' जोंहा ओ गोबां ओ समजों खारफानाय जुग नङा होमबा राव समा जोंखौ नेनानै थाया थिग बे रोखोमैनो जोंहा बेगफोरखौ ओ नोजोर होनानै आथिखालनि जा ओ दोरोङारि मुगा जानोखि जोंहा गोनोखो मुगानि ओंखारनाय ट्रेक् टर बायदिसिना रोखोमनि मेसिनफोरजों जोंहा दिनै हालेवनानै जों हा आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय दा बे रोखोमैनो जोंहा ओ हासारनि बिथिङाव बुङोब्ला जोंहा ओ गोदोहाय नंगौ जों मोसौ हासार जिबियारि हासार ओ बायदिसिना रोखोमनि हासार बाहायनानै जोङो ओ जिबियारि हासार बाहायनानै जोङो आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन एबा आबादाव ओ आबाद फोथाराव जों बैफोर हासारफोरखौ होनाय नुनो मोनोमोन
नंगौ
नाथाय जोंहा आथिखाल ओरैबादि जाबोदों जोंहा दिनै ओ मोसौ बोरमाफोरनि अनजिमाया दिनै गामिफोराव ओ ओ जोंहा जोबोद खमायनो हमदों दिनै जोंहा बांसिनानो जोंहा ओ दिनै मोसौ बोरमा फिसिनायखौ जों नुला गामिफोरावहाय ओ जोंहा बाजि जौखोन्दोल'सो जोंहा मोसौ बोरमाखौ नुनो मोनसै आथिखालनि जुगाव दा बेखायनो जों हा ओ दिनै ओ जोंनि आबाद फोथारावहाय जों बायदिसिना रोखोमनि केमिकेल्स बाहायनानै एबा रासायनिक हासारफोर होनानै ओ जोंहा जेरैहाय इउरिया पि फसफरास सुपार बायदि बायदि रोखोमनि जोङो आ हासार बाहायनानै जोङो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला बैफोर आबादखौ ओ बैफोर हासारखौहाय जोंहा आबाद फोथाराव होयो ब्ला जोंहा आबादारिफोरा नांगौ नांनायनिख्रुइ ओ गोबां बिबांनि जोंहा ओ आबादनिफ्राय फसल मोननो हायो थिग जों हाथ' आबाद मावनोब्ला मुलाम्फानि गोनांथि थिग बेबादिनो जोंहा मुलाम्फाखौ नोजोर होनानै बेफोरखौ होनो गोनां जायो आरो बे नि लेखायैबो मोनसे खोथा जोंहा ओ हायाथ' जोंहा आबाद फोथार मावनायाव जोंहा गोबां बिबांनि माबाया हाया हाय हानि जा बिबां एबा जानाखि जोंहा गोहो बै खमाय
औ औ नंगौ थारैनो नोंथां
फोथारावहाय बायदि रोखोमनि हासार होनांगौ जायो दा जोंहा जानाखि गायनाय फुनायनि बेलायावनो बुङोब्ला जोंहा गोदोहायथ' जोंहा रांखान्थिनि गोबां आंखालमोन नङा होमबा गोदोनि दिनाव थिग बेबादिनो जोंहा ओंखाम बोथिसेनि थाखायनो जोंहा गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा सावरि एबा बादालि जालायनायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा ओंखाम बोथिसेनि थाखाय थिग बेबायदिनो दिनै दिनैनि दिनाथ' एसेबां आंखालथिखौ जों नुनो मोना दिनैनि दिनाव थिग बेनिखायनो जोंहा सावरि बादालि जानायखौ जों नुनो मोनला आथिखालनि दिनाव मानो होनोब्ला गासैबो गावबा गाव गावबा गाव खामानिखौ जों नुनो मोनो मावनाय नङा होमबा थिग बेबायदिनो नोंबा नों आंबा आं बेबादि मावलायनायखौ जों नुनो मोनो हाजिरा होनानैसो जोंहा आथिखाल आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो दा बेनोसै नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय नङा होनबा